हेलौ-हेलौ!
औ।
अह हरफिननाय जाबाय फंबाय।
मोजाङैनो दंना?
औ ओरैनो दङ' मोजाङैनोखा।
मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा?
अ नोंथाङा स्टुडेन्ट ना वारकिं?
आङो स्टुदेन्ट आनो।
अ स्टुडेन्टआ नोना ओमफ्राय होनबा फरायनायफ्रा मारै सोलिगासिनो?
फरायनायाथ' सोलिगासिनो। गोसो आथिखालाव सिगाङाव माबोरै फरायोमोन आथिखालाव।
सम थांनायजों लोगोसे फरायनायफ्रा एसे खम जालांबाय। मबाइलफोर बाहायनायनि-मबाइलफोर बाहायनायनि गेजेरजों।
औ दा मा फरायो?
आङो दा डिग्रि खालामगासिनो।
अ आदसा। गेजेराव द्रप थानायफोरना रेगुलार?
गेजेराव एसे द्रप थादोंमोन।
ओम-ओम मोजां डिग्रिखौ नांगौ जायो दाना साख्रि।
औ सोलोंथाइआथ' फान्दामेन्टेल राइट जाहैबाय जों बयबो थाइ गैयाबानो आथिखालाव मेगन नुयै मा मानसिफोर बादिसो जाहैबाय खानाफोर बादि
उम आमफाय उदालगुरिआवनो फरायो ना बहाबो गोजानाव फरायो?
आं आं बिथिंजायनि नङा हो
अ ओ आं बिथिंनि सानदों नोंखौ आदसा आदसा होमबा जायगायावनो फरायो ना आं न'निफ्राय गोजानाव फरायो जाखो
सोलोंथाइआ एक्सुुलि जों बयबो बयहाबो एसे एनैब्लाबो थानांगौ मानो होनब्ला नङा होनबा ओ मानो होनबा जों माबा मोनसे खामानि मावनो लाबा जों जिखुनो आथिखालाव द'खान बाजाराव थाङाबा थांब्लाबो सोलोंथाइनि बहुद गोनांथि जायो नङा होनबा माबा मोनसे पस्टार फरायनो माबा मोनसे लिरनाय फरायनो माबा मोनसे हिसाब खिथाब खालामनाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जों माने बेफोरखौ हानाय नङा देलि लाइफआव जोबोर खस्थ' जागोन बेनिखायनो आथिखालआव सरखाराबो गोबां माने सोलोंथाइखौ ब बयनोबो मोनहोनो थाखाय बा सोलोंथाइनि सुबिदाखौ मोनहोनो थाखाय गोबां सरखारनि पलिसिसफोर जेरै गथ'फोरखौ फ्रि इडु किसोन दा आथिखालाव गा गामि ओनसोलाव बा टाउनावबो होन जिखुनो जायगायाव फ्रि इडुकेसन होनाय
बेफोर सोलिगासिनो जों फ्रि इडुकेसनखौ मोननानैब्लाबो प्राइभेटफ्रावसो बांसिनानो थाखा गोनां मानसिफ्रा प्राइभेदाव सोदों नाथाय
सरकारा जि सुबिदा होदों सरकारि सुबिदाफोरखौबो जोङो लानो रोंनांगौ नङा नङा होनब्ला
औ
सरकारा आजिखालि गथ'फोरनो गेलेनो थाखाय बुस्थु हरो ओ सो ओ सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय समाव जानाय जानाय लों लोनायखौ जेनेबा मिड दे मिल हिसाबै जाहाथे रावबो न'आव जाहैफिनलाआ जासे स्कुलावनो मोनजानानै स्कुलावनो मोजाङै फरायनो हायो बेफोरबादिनि थाखाय मिड दे मिलक हरदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो गेलेग्रा बायदिसिना हरदों जायनि जाहोनाव जोंनि सोलोंथाइखौ ओ सर सोरखाराबो गुरुथ' होदों आरो‌ नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं सोलोंथाइ
प्राइभेट स्कुलाव बांसिन हाबो ना ओ सोरखारि‌ मा स्कुलफ्राव बांसिन हाबो नोंसिनि जायगाथिं
जोंनिथिंथ' जों टाउन एरिआनि मानसि नालायनोथो प्राइभेटआव बांसिन हाबो सरखारियाव बारा हाबा आरो। बांसिनानो प्राइभेटाव सोनो नाजायो आरो गैजायाबाबो प्राइभेटआव
आथिखालाव गामि ओनसोलनि गथ'फ्रा सिगाङावथ' माबायावनो हाबोमोन मा होनो
प्राइभेटाव हाबालासिनो सरखारियावनो हाबोमोन नाथाय आथिखालाव गामि ओनसोलावबो प्राइभेटआव सोनायखौ जों बयखौबो नुनो मोनसै जायनि जाउनाव जोंनि बिमा राव बर' रावजों सोलोंथाइ लानाया माने स्कुलफ्रा माखासे स्कुलफ्रा लासै लासैनो सोलोंथाइ मा होनो फरायसा गैयि जालांनानै थैनायनि लामायाव थांगासिनो नो माखासे स्कुलफ्रा आरो आथिखालाव बुहुद स्कुल बुहुद जायगायावनो सोलोंथाइ बिदिनो जोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबाय प्राइभेटआव फरायै फरायै ओंखायनो जोङो जोंनि बिमा राव बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों प्राइभेट स्कुलावल' फरायालासिनो सरखारावबो सरकारि स्कुलावबो फोर फोरों फिसााजलाफोरखौ फोरोंनाया स्टुदेन स्तुडेन फोरफोरखौ फोरोंनाया जोंनि दायथ'
औ औ थैलांगासिनो दं गासिबो मा होनो सरखारि स्कुल फोर बुहुत खमानो जालांबाय आरो आरो दाथ' सारा गोदान गोदान निउसबो हगारदों बिदि बिदि गैयि स्टुडेन्टफोरा स्कुलफोरखौ बुरखानोसै मानोसै होननानै
औ सासे मास्टारा जोंनि सरकारि स्कुलफोरावबो माखासे जेंनाफोर दं दङ जेनेबा गोबां स्टुडेन्टफोरासे थाब्लाबो सासे सानैल' फोरोंगिरि थाब्ला सासे स्टुडेन्टखौ नायनो बा बबे मोनसे क्लासखौ मेइेनटेन खालामनो बिदि जायो जायनि जाहोनाव आंनावबो जोंनि गारजेनफ्रा गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ मोना सरकारि हारियाव बेफोरबायदि साननानै जोङो जोंनि गेजेराव माने प्राइभेटाव हरनाय जायो आरो आरो बिद बिद बिद आरो प्राइभेट प्राइभेटनि प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनायफ्रा रिजाल्टफ्रा साबसिन जायो होननानै बांसिन पेरेन्टसफ्रा ओंखायनो प्राइभेटाव हरो नङा होनबा
औ नंगौ बेनोसै नङाबाथ' आंनि बर' र'खौ गारनानै मानो प्राइभेटआव हाबनो मानसिफ्रा
औ औ
साख्रिफोर बरननो हाया जाहैबाय नालायथो ओंखायनो बिराद मा होनो बिराद खम जाबाय आरो स्कुलफोराव बेबायदि सरकारि स्कुलफोराव मास्टार दाथ' मेल मानसिफोर दङ मास्टार साख्रिखौ होसोग्रा खिन्थु गैजायै पस्त गैजायनि थाखाय मावनो सोंङोनोखै जादों आरो
औ औ। सोलोंथाइयानो जोंनि सोलोंथाइयानो गियाननि फुंखा जाहैबाय जाय जोबनो रोङा अरायथा। जोङो सोलोंथाइखौ बैसो उन्दै गिदिर थैजासिम जों फोजोबनो हाया लानानै
फर्मेल इडुकेसनजों लोगोसे जोङो माखासे स्किल डेभ्लपमेन्टनि माबाफोरखौबो लाफा लांनांगौ जोंनि लाइफआव माने सोलोंथाइखौ फर्मेल इडुकेसना जुदि लाइफआव जुदि खामानि होआबा साख्रि ख्रि बाख्रि मोननायाव खामानि होयाबा माने स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानिखौ जोङो लांफायोबा माने स्किल डेभेलपमेन्ट जों माने सोलोंथाइ लाफ्ला लाफायोबा जोङो उनाव बेफोरो बहुद खामानियाव होनो हायो आरो। जेरै सासे मानसिया फरायै फरायै डिग्रि पास जाबाय एम ए पास जाबाय। पास जानानै जुदि साख्रि मोनहैथारासै बेहा जुदि मोनसेबो सोलों फरमेल इडुकेसननि अनगायै मोनसेबो खामानि मावनो हानाय बेहा गुन गैयाब्ला बे लास्ट मुमेन्टआव माने आन्दायहैनांगौ जायो आरोखि सोलोंथाइ थाब्लाबो नाथाय सासे मानसि सिया मेट्रिक पास जाबाबो जायाबाबो फेल जाबाबो बेहा जुदि स्किल डेभेलपमेन्टनि सा सायाव एसे एसे सोलोंथाइ थायोब्ला नलेज थायोब्ला बियो गाव हारसिं
साख्रि मोनाब्लाबो गाव हारसिं माबा मोनसे मावनानै जानो हानाय केपासिटिया थायो जेरै
सोरबाबा सेलुन सेलुन होनानै जानो हाबाय। सोरबाबा टेलारिं होनानै जानो हाबाय सोरबाबा जि दानानै बे बेंकआव खामानि मावनो हाबाय। बिदि नङा होनबा ओंखायनो जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे ओ गावनि पार्सनेल डेभेलपमेन्ट बा स्किल डभलपमेन्ट बेफोरबादि इडुकेसनफोरखौबो लाफालांनांगौ। होनबाना जोंनि गेजेराव आनइमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमसफ्राबो रायस जानाय नङा आथिखालावथ' आनइमप्लयमेन्टआनो गिदिर मोनसे इसु जानानै फैबाय जोंनि हा हादोराव जोंनि समाजाव नङा होनबा जेरैथिंनाय जेरै थिंनाय सरखारि साख्रिल' नागिरो। नाथाय जों खुद हारसिङै माबा मोनसे मावनो बा माबा मोनसे सोलों सोलोंथाइ थानानैबो जे जोङो बिजनेस मावनो हायो। सोलोंथाइ थानानैबो जों माबा मोनसे फिसा इटरसिन इन्टारप्रिनियरशिपनि माखासे खामानि मावनो हायो बेफोरबायदिखौ जोंहा बांद्राय नलेज गैया। सोलोंथाइ नालाय सोलोंथाइ सरखारि साख्रि लानांगौ बिदिल'। दा बेफोरो जों जोंनि माइन्डसेटफोरखौबो सोलायनांगोन लोगोसे जोंनि गेजेराव एवेरने प्रग्रेमफोर जेरै मारै मावबा सासे मानसिया ओ इमप्लयद सरखारि साख्रि नङा मारै गावखौ थांनानै थानो हागोन बेफोरनि बागै जोंनि गेजेराव एवेरनेसफोर लाबोयोब्ला माने जोंनि माखासे समाजाव सोमजिनाय प्रब्लेमसफ्रा सल्भ जागोन
औ जुदि उन्दैनिफ्रायनो स्कुलफोरावनो बेफोर खौ फोरोंखानाय जायोबा एसे एनै आइडिया मोनो आरो ओंखायनो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आइडिया होनांगौ मारै मारै मा होनो स्किल डेभलप खालामनांगौ फरायनायल' नङा दस्रा बुस्थुखौबो मावफालांनांगौ गेजेर गेजेराव
जेरै सोलोंथाइजों लोगोसे लोगो ओ सल' खननाय मोसानाय बेफोरबायदि आइदि आइटेमसफोरा थायोब्ला
लास्ट मुभमेन्टाव जुदि सोलोंथाइया जेनि मा होनो साख्रि बाख्रि मोनाबा बेफोर फोरजोंनो आजिखालि थ' बुहुत लाइफ दानाय नुबाय सोरबाबा दान्सार जानानै सुपार दान्सारफ्राव पारफर्म खालामनानै उइनार जानो हायो इन इण्डियान आइडलफ्राव सल' खननानै माबानो हायो दा सोलोंथाइखौ जोङो फर्मेल इदुकेसन जोंल' खारफायालासिनो माने ओ वाइद माने गुवार एंगलै नायनांगौ आरोखि जिखुनु खामानि मावनायथ' सोलोंथाइ नङा होनबा जिखुनु माबा मोनसे सोलोंनायानोथ' सोलोंथाइ लेखानि फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा बेखायनो जोङो सोलों ओ फरमेल इडुकेसनजों माखासे जि एक्टिभिटिसखौ लाफानानै जुदि जोङो खामानि मावलाङोबा जोंनि निसय लाइफआव साक्सेस जागोन
टाइमाबो जोंना जाबायानो नोंथां होमबा दोनथ'लायनोसै नामा ओ ओं